हेल'
अ नोंथाङा खोनादों आंनि रावखौ
औ खोनादों नोंथाङाबो आंनि रावखौ खोनादों ना
औ मोजाङैनो खोनादों दे नोंथाङा ओरैनो दंना दा
औ आं जिरायनानै दं नै ओरैनो नोंथाङाबो ओरैनो दंबा
ओं ओरैनो दोङ नोंथाङा दा मा आयदानि सायाव सावरायनो सानदों
जों दै बानानि सायाव सावरायनोसै नामा नोंथां
अ औ दे जागोन दे एसे बुंफोरना होदो नोंथाङा
आदसा नोंथाङा बुंदोंमोन ना बिफां लाइफांनि सायाव सावरायनो होननानै
बिफां लाइफांनि सायावबो सावरायजागोन दा नोंथाङा जायखौ सावरायनो लुुबैदों बेखौनो बुंजागोन दे
अ दै बानायाथ' दैबानाया जोंखौ मुलाम्फाबो खालामो खहा फारसेथिं खहाबो खालामो बांसिनानो जोंखौ दैबानाया खहा खालामो नङा होमबा दै बानाया बिबदिनो दैज्लां बोथोरावहाय बांसिन बांसिन जायो मानो होनोब्ला दैज दैज्लां बोथोरावहाय बांसिन अखा हानायनि जाहोनाव दैया देरो बिब्दिनो हाजोनिफ्राय हाजोआव बांसिन अखा हानानै दैया दै जोंनि दैमाजों बोहैबोनानै जोंनि गायनाय आबाद जेरै माइ आबाद बायदिसिना आबाद बिबदिनो जुखाम आबाद गायोना सोरबा सोरबा बिदिनो माइ आबाद बेफोरावहाय माने दैया जोंखौ खहा खालामफैयो आर ना दैया लोमनानै बिदिनो बाला बुखारना लाबोनानै जोंनि आबादावहाय खोबफैहोजोबो जेरै बालाया खोबफैजोबो जोंनि आबादावहाय आरो बिब्दिनो स्कुल कलेज थांनायफोरावहाय जोबोद खस्थ' जायो दैबाना लों लोमबाथाय मानो होनोब्ला थांग्रा लामाबो गुबुन जों थायोब्लाबो जोबोद गोजानजोंसो गिदिंना थांनो गोनां जायो आरो बिदिनो जाय लामाजों खाथि थांनो सहैयो बे बे लामाजोंनो माने बिबदिनो दै बानाजोंहाय माने लामाया खुरखाना थायो बेबायदि जायो आरो ना खहा जायो आरो माने जों सुबुं माहारिनि थाखाय दै बानायाथ जोंनि ओनसोल ओनसोलावहाय गाज्रियैनो गोहोम खोख्लैदों बिदिनो आबादथिलिखौ सिलिंखार खालामलांबाय आरो बिब्दिनो लामा सामा खुरखाजोब्बाय नोंथांमोननि जायगायाव माने नोंथांमोननि नोगोराव माबोरै ओनसोलाव माबोरै दैयाहाय माने खहा खालामदों नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन
बै ओरैनोथ' दासान्दि जोंनियाव एसेबां गोहोम खोख्लैयाखै मानो होनबा जोंनि गामिया एसे गोजौ जायगा नालाय बेहाय इसां दैबाना जानाय नुफेराखै आङो फोथाराव माइ गायनायनि थायायाव फोथाराव दुब्लियाव एसे जायो माने फोथारा एसे दै लोमो दै लोमबाब जिहेथु जोंना दैमा खाथि गैया नालाय ओमफ्राय दैया एसेबां फैया माने जि बाहाय फैयो बियो बोहैलांनानै ओरैनो बाय नरमेलावनो थाब माने थाफिनो आरो एसेबां गोहोम खोख्लैनाय नुफेराखै आरो गामिसिम जानाय नुवाखै आरो दासम इदि जोङो दै बाना एसे माइ गोथौ जायगाफोराव एसे बाय माइखो दैया जे दैया लोमनानै थाबाय थानायनि जाहोनाव माइफोरफोरखौ एसे दासान्दि जोङो खहा जानाय नुदों एसे एसे खहा जानाय नुदों थेवबो गुबुन जायगानि बायदि बांद्राय जानाय नुवाखै आरो दा नोंथाङा एसे बुंनो हागोन नामा दै बाना जानायनि जाहोनखौ एसे फोरमायनो हागोन नामा माने मानो थाखाय दैबाना जायो
औ दैबानानि जानाय जाहोनाथ' जादों ओ दैज्लां बोथोराव जेसेबांनो बांसिन अखा हायो नङा होमबा बिब्दिनो ओरै जोंनाथ‌' गामिजों गामि खाथिजोंनो बोहैबोनाय मोनसे दैमा दं जोंनियावल' नङा आरोना बायदि दाब दाब जायगायाव दं बिब्दि ओ बिब्दिनो हाजोआवहाय माने अखाया बांसिन हानो हमसै बिब्दिनो दैयाबो बिबदिनो देरबोनोसै ओमफाय जेरै मेरै माने बिब्दिनो ओ खना खनलानि ओ दाखोर मैला बेफोरखौहाय माने गासिखौबो लाबोजोबसै ओरैजाय आफाङावहाय माने गुबुंले लेथ्रा बिदि जाफैसिगोन आरो ना आबादफोरावबो बिदिनो लेथ्रा बुखारबोसिगोन ओमफ्राय बिबदिनो दै बानायाथ' अखानि जाहोनावनो जाहैबाय बिबदिनो अ- अखा हानानै माने गोजौनिफ्राय आरो ओ जेसे ओ जेरै गोजौआवहाय सुइस गेट थायो नङा होमबा गोजौ गोजौ जायगायावहाय माने बेफोरबायदि सु- जेरावहाय माने दैयाहाय अखा हाबाथाय जमा जाना थानोसै ओमफ्राय बे- बेखौहायथ' ओ बे दैखौथ' माने लाखिबाय थानो हाया जाहैबाय बांद्राय ला- लाखियोबाबो अभारद्राय जागोन नङा होमबा ओमफ्राय बेफोरखौहायबो ओरैजाय गाहायाव माने हगार हरनाय जायो आरो ना सुइस गेटनिफ्राय माने गाहायाव हगार हरनाय जायो ओमफ्राय बिब्दिनो बे हगार हरनायजों लोगोसे बिब्दिनो बोथोरनि हानाय अखा हानायजों लोगो जानानै माने दै बानाया माने बाङो आरोना दैया बांनानै बिदिनो दैबाना जाफैयो ओमफ्राय ओरैजाय औ बिथिंनि बैथिंनि दैमानि बोहैबोनाय एसे एसेजोंनो माने ओ जमा जानानैहाय ओरै आफांखैहाय बुरजा जाफैनोसै बिदिनो आबाद बायदिसिना फोथारफोरावहाय लोमसाव फैनोसै जों जेरै माइ गायनाय फोथार बेफोर फोथारखौनो दै बानाया माने फैनानै जोंखौ सिलिंखार खालामफैजोबबाय आरो ना माइबो गायजाला जेबो आबादबो मावजाला बिब्दि जाना थाबाय माने बाला बालासिया बिदिल' जाना थाबाय आरोना। ओ नोंथां
नोंथां नोंथाङा खोनादों ना आंनि माथोखौ
औ खोनादों खोनादों आंनिखौ खोनादोंना नोंथाङा
औ दासो दासो खनाादो गेजेराव थाथ'फिनदोंमोन। दे होनफिननाय मा होनदोंमोन
औ नोंथांमोननि ओनसोलाव माने नोंथांमोननि गामियावहाय माने बिबदिनो खाथियावहाय माने दैमा बिबदि गैया नामा जायनि जाहोनाव नोंथांमोननि गामियावहाय
औ खा खाथियाव दोङो खाथियाव दंबाबो गुबुन जायगानिफ्राय एसे खम नुनो मोनदों आरो आङो माने दै बानाया जोंना दै बानाया जिहेथु बे जाथाय आरो बियो मिथिंगा मिथिंगा मिथिंगायजों लोगोसे सम दा बुंनो थाङोब्ला दैबानानि दैबाना जानायनि दै बाना जानायनि दै बाना जानायनि खारनाबो जाबाय जोंना ओ सुबुं अनजिमा बांनाय इनि थाखायबो जादों इनि थाखाय बोरै जादों होनना बुंदों। बुङोब्ला जिहेथु जोंनिया सुबुं अनजिमाया बांबाय सुबुं अनजिमा बांनाय लोगो लोगो जेराव मेराव न' लुनानै थानो हमदों थानो हमना नानै गिदिर गिदिर बिल्डिं लुदो दारिमिन लुदों दारिमिन लु जायनि जाहोनाव खायसे दै लामाफोरा जोंनिया होथेना होथेना दोङो बन्द' जानानै दोङो
औ नंगौ।
दैलांनो मोनोथ्रा बेनि थाखायनो जोङो दैबानाखौ बांसिन जानाय नुनो मोना आथिखालाव
फारसेथिं दैबाना जायोबा नाथाय आबाद आबाद खहा जाया दैबाना जों लोगोसे जोंना जिब जुनार बिफां लाइफां मानसिफोराबो खहा जायो माने मानसिफोरखौबो जोङो थो थैनाय नुनो मोनो बैहैरलांनाय नुनो मोनो। दैबानाजों जिब जुनार मोसौ न' बां सिफाय लांनाय नुयो। बिदिनो जोङो
औ नंगौ।
गोबां गोरोब्ला बिनि उनाव आरो दै बाना जोबखांनायनि उनावबो दै रान खांनायनि उनाबो बोरै गोहोम खोख्लैयो होनब्लाथाय दैबानाजों जाना दैयाथ' बोहैनानै थांबाय दैजों फैफानाय गाज्रि मैला बुस्थुफोरा सुबुंनियाव गोबां बेमार आजार सोमजिहोयो। आरो दै दै रानखांनाय लोगो लोगोनो गाज्रि मुवा थालांनायफोराव जोंनिया गोबां ओ ओ थामफै थामफै सोमजिनाय नुनो मोनो एम्फौ एनला थाम्फै सोमजिनाय नुनो मोनो। जायनि जाहोनाव गोबां बेराम आजार जायो मेलेरिया, टाइफयड। बेफोरबायदि जोङो बेराम जानायखौ नुनो मोनो।
औ
आरो दैबाना जानायाबो ओ खायसे ओ माथावरि माथावरि दैमा दैमा थानायफोराव माथावरि नामा बानायना दोनो नालाय बानायना दोननायनि जाहोनावबो गोजौ गोजौ माथावरि होनायनि जाहोनावबो खायसे दैया बोहैलांनो हायैनि जाहोनाव बेबो जोंना मा दैबाना खालामो। आरो दै बानाया जोंना जोंनि नैबे आसामाव दैज्लां बोथोराव अखानि दैजोंनो फ्राय बांसिन दै बानाया जोंनिया अखानि दै दोङो जायो नाथाय जोङो गुबुन हादोरफोराव लैथोनि लैथो जिंफोराव लैथो जिंफोरावफोरावबो जोङो दैमा जानाय दैबाना जानाय नुनो मोनो। आरो बे गुबुन हादोरफोराव लैथो जिफोराव दै दैबाना जानायनि जाहोना जाबाय जोङो बांग्रि मावनायनि जाहोनाव सोमजिनाय नुनो मोनो। जायखौ जों सुनामिबो होननो हायो बेफोरबायदिनो जोंनि आसामनि बाहेरावबो जोङो गोबां बेफोरबायदिनो लैथो दैमा जिंफोराव सेर सेरफोराव बा दैबाना जानाय नुनो मोनो। आरो बियो दैज्लां बोथोरावल' जाया बियो गासैबो समावनो जानो हागौ जेब्लानोखि बोथोरा मालाबा जोङो बांग्रिं गिदिर फैयोबा बेफोरनि जाहोनावबो सुनामि सोमजिनानै दैबाना खामो। दैबाना जानायखौ जोङो नुनो मोनो।
औ नंगौ
दा नोंथाङा माबाफोर बुंनो सानबावदों नामा
औ ओ दै बानायाथ' ओ नोंथांमोननि होमबा ओ नोंथांमोननि गामियाव जे जेबो बिबदि खहा खालामाखै नङा होमबा अब्ला नोंथांमोननि ओ गामिनि जिथु गामि खाथिनि ओ दै ओ दैमा बे दैमाया ओ माने बांद्रायथ' बिब्दि जेबो गोहोम खोख्लैफेराखै नामा
नुवाखै आं दिनैसिम बारा गोहोम खोख्लैनाय नुवाखै दंग' दै दैमाया बारा गिदिर नङा एसेल' आरो गामि एरिया बारा खाथि खालायाव बारा न'खरबो गैसोआ बिनिखायनो दैया बान दै बाना जायोबनो गावनो आरामसे बोहैलांफिननायखौ आं नुनो मोनदों आरो एसेबां खहा नुवाखै गेजेर ससेयाव ओ से से बोसोरसो आगोलाव एसे जानाय नुदोंमोन जायफोर जायफोराव सुबुंफोरा थानो एसे खस्थ' मोनदोंमोन गोहोम खोख्लैदोंमोन मोसौ मैसोफोरखौ बाहेराव लांनानै बेलेग दोनै गोजौ जायगायाव दोनहैनो गोनां जादोंमोन बेफोरबायदि नुदोंमोन आरो आङो
औ होमबा समाबो जाबाय नोंथां बिदिबा दोनथ'नोसै नामा
औ दे जागोन दे
औ